हेल' नोंथांनि माथाखौ खोनायाखै।
खोनादों।
खोनादों दा नोंथां?
ओं।
औ नोंथां खोनादों। मा खालामदो नोंथाङालाय?
नै दं ओरैनो।
आङो नै ओंखामसो जागासिनो दङ। नोंथालाय मा खालामदों?
दङ ओरैनो मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
जानाय नोंथां
ओ ओंख्रिया बेदरसोमोन ब्रयलार बेदर।
ए गोथावानो माथो।
औ।
उम जोंहा नै मैथाजों। ना ओमफ्राय पटल फाजामोन।
ए गोथावनो माथो।
उम। माइ गायना फैनानै नै। संनानैसो जानांदो नोंथां रावबो संना होग्रा गैया न'आवनो।
औ आंबो खोथिया फुदोंमोन।
औ नआवनो फुदों नामा नोंथां? नोंथां।
ओंहो।
बेलेग औ न'आवनो फुदों औ।
न'आवनो फुदों औ। औ। गायखांजोबबाय नामा न'आव? नोंथां
गायखाङाखै गायबावगोन दा फुगासिनो दं आरो। फ्राय
औ
नोंथां गायफै बेनो सोलाब सोलाबगोना सोलाबा।
माला गायगोन
उम सुनिबाराव गायनो सानदों
अ नोंथां नायनांसिगोनसो नै जाबबालाय थांगोन दे
औ सोलाबबाथाय फैबानो जाबाय
उम उम जागोन दे
रावबो गायनांगौ गैयाबा
सोलाब सोलाबालाय थांफायो
औ ना न ना अबगायब नामा
औ नै न' खाथियावनो आयं मोननाव खोथिया फुनांगौ होनदोंमोन आरोना आखाइ हिसाबसो फुनानै फैगोन आं फुनोबो हायाान नालाय बांद्राय उ खोनादों नोंथां
औ खोनादों
ह ह
नोंथाङालाय दा बेलासियाव अबाव मावगोन
बेयावनो फुफिननांगौ न'आवनो
औ
मा होनो फुगोरोनानै लानोसै ओमफ्राय गायनोसै
औ
फैगोरो नांगौना
बिदिबासो स्र' जायो गायनाय फुनायाव फुलाय गायलायबाथाय मोजां जाया औ उ नोंथाङा जेरावबो बेरायहैथ'वाखै नामा
ओंहो थांथ'वाखै
उम खबरफ्रा मोजांनाा नोंथां
औ मोजाङानो
औ
स
मोदोमफ्रा जेबो सायाखै सानाय सुनाय
मोदोमफोरालाय गायनानै फुनानै बिदिनो सायो
ज
गायनायावलाय होनदां सिनसिरिफोरालाय साखायो
औ आटसा
नोंथाङाबो मोजाङैनो दंखायोना
औ मोजाङालाय दङ ओमफ्राय गरम बन्द'आव जेरावबो बेरायनो प्लेनिं खालामाखै नामा
खालामारामथ वाखै माथो
औ
नोंथाङालाय
आंबो खालामनायानो जाथाखै बेरायनो थांगोन आरो जायखिजाया अबावबा न'आव थाबाय थानानैलाय मा खालामबाय थानो जाम्बिसो न'आव थाबा
औ थांनांगौ एसे बेरायनांगौमोनहां
औ मावबाय खामानि मावबाय थाबाथ' मोदोमफ्रानो साजोबलाय लाङो मावाला बांसिन थानांगौबा मालाबा
उम हेलौ नोंथां
औ नोंथां बुं
हेलौ नोंथाङा ओंखाम जागासिनो नामा नोंथाङा ओंखाम
औ नोंथां औ जादोंमोन
उम
ओंखामखौनो दिनै थाब मोनजायाखै नालाय
उम
खोथिया फुनोसो लिंहरबाय नोंथां आंखौ
अ
खोनादों
गायखाङाबा फुखाङाबा बिदिनो फुनानै बेलेगनावबो औ खोनादों
औ औ बे साननैसोखौल' गायथ'नोसै औ न'यावबो गायना गौ नै जाहाला बेहायबो मोनसे खामानि
बे साननैसोयावनो औ बे साननैसोआवनो गायखांजोबखासिगोन खोमा दां
औ जोंथिंलाय माखासे गायखांजोबबायानो नोंसिनि गामिथिंलाय गायखांजोबबाय
गायखाङाखैनो दंबावो दासो गायहांगासिनो दं
औ बोथोरालाय मेरला दंखायो गोबाव दंखायो मालाय लासै लासै गायगोन गायग्राया
औ
थाब गायबाबो मा खालामनो मा मानोसो जायो गोदाव सोराव
ओम ओम ओम
उम
मानसिखौनो मोनलाय लायनो नागिरा औ दं
उम
दा ओंखारलांफिननांसिगोनलाय
औ नोंथां आंखौथ' लेंहरबायानो खोथिया फुनो फै होननानै
थांफैनायनि
औ औ जाहांबाय औ
गायनो लिंहरबाय
बालायलांबायबो माथो बांद्राय मावनाय दांनो
उम औ माने बा बेलासियाव थांफिननो बैयोना
औ
मावाबाबो मोनजायाबा जबो
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथांखौ
हेलौ हेलौ
औ नोंथां औ नोंथां खोनादों खोनादों खोनादों दे नोंथां खोनादों नोंथांनि नोंथांनिसिम बे दिनैनि बे रायलायनायाव जोबोर गोजोननाय थाबाय